माब्रै दं नोंथां
नाय बिसिनायाव ओरैनो गोलांलाबायनानै दंलै नोंथां
औ नोंथां औ गायनाय फुनायफोरालाय माबोरै सोलिदों नोंथां
बिदिनो गेजेरावनो सोलिगासिनो दं नोंथां
औ नोंथांमोनहा जानाया जाखांबायना जानाय लोंनायफ्रा
दहायनो जादों नोंथां जानायालाय
ओ मा ओंख्रिमोन नोंथां
ओ ओ औवा मेवाइसोमोनलै नोंथां औवा मेवाइजों दालि बयलार
ओम ओम ओम जोंनाबो बिदिनो अ अमाजों दालि ओमफ्राय आलु मोन औ बोथोरफ्रा माबोरै सोलिगासिनो नोंथांमोननि जागा दामानि
बोथोरफोराथ' नै नोंथां दा नै
औ ओम आदसा नोंथाङा दायो फ्रि दंना गैया नोंथां
फ्रि आवनो दंमोन नोंथां
आदसा नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं माने मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथांनिसिम
मा टपिकमोन नोंथां
टपिकआनो जादों जे दंफांजों जोङो मा मा आगजु दिहुननो हायोबा बा मा मा बुस्थु जोङो बनायनो हायो दंफांजों नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा औ औ
बिदिबा आङो फोरमायलांसै नोंथाङा खोनासंदो दंफांजोंथ' जों गोबां बुस्थुफोर बानायनो हायो आरो ना नोंथां आरो जों दंफांखौ गोबां बाहायनोबो हायो आरोना नोंथां उम जेरै जोङो बाहायनो हायो होनोब्ला जोङो बिदिनो ओ जानाय आदारफोरखौ जोङो बेफोरजोंनो ओ बनफोर जेरै बुथुमनानै जोङो सावनानै बेफोरजोंनो जोङो ओंखाम जानाय आदारफोरखौबो जोङो हायो बेजोंनो सु हायो आरोना नोंथां औ आरो जोङो बिफां लाइफांजोंहाय जोङो होनो औ मा बिफांजों जोङो हायो बानायना मा लु बुस्थुफोर बानायनो हायो होनोब्ला जोङो बिदिनो गोबां बुस्थुफोर बानायनो हायो आरो ना नोंथां जेरै जों होननो थाङोब्ला न' लुनो थाखाय जों बाथाम बाथामाव बाहायनाय जायो आरो ना दंफांखौ नोंथां औ जेरै जों होननो थाङोब्ला जोङो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर दंफांफोर खौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां बेफोर गिदिर गिदिर दंफांफोरजोंनो जोंङो हायो। मा होनो न'नि थाखाय जोङो बाथाम फोरबो बानायनो हायो बा बिदिनो गोबां बुस्थुफोरबो बानायनो हायो आरोना नोंथां जेरै जों होननो थाङोब्ला ओ बिदिनो जिरायग्रा बुस्थुफोर जोङो हायो म दंफांफोरनि औ ओ दंफांनि ब दंफांखौ हाफैनानै जे मोननाय बाथाम
औ औ औ औ नोंथां औ
बेफोजोंहाय जोङो हायो। गोबां बुस्थुफोरखौ बानायनो हायो जोङो बिदिनो नुयो जे गोबां बिदिनो दंफांफोर दामि दामि दंफांफोर थायो आरोना नोंथां
औ औ
जेरै जोङो दंफांफोरजों दंफांफोरनि बिलाइफोर बा दंफांफोरजोंनो जोङो सेन फोरबो बानायनो हायो आरोना नोंथां।
औ
बिदि जोङो नुबोयो दंफांजोंनो बिराद दंफाङा जे बिराद खामानि होयो आरोना। नोंथाङा आथिखालि ज आ जेरै दंफां दंफांजोंनो जोङो न'फोरबो लुनो हायो।
औ
जे दंफांखौहाय एसे गथा बा एसे गोराखौ नायनानै जों आरो बेयाव सुंथानो थाखाययो बेफोराव बायनाय जायोना नोंथां बे जोङो आंनि न'फोर जेरै जोङो ओ नायनो थाङोब्ला जोङो हायो बिदिनो गोबां बुस्थुफोर बानायनो हायो जेरै जोङो बिसिना आनला बेफोरखौ जोङो बानायनो हाय हायो आरोना नोथां
औ
माल बुस्थुफोरखौ दोननो हायो आरोना नोंथां
उम
बिदिनो जोङो दंफांफोरजोंहाय जोंनि थानाय न'फोर जे बेफोरावहाय नांगौ दरजाफोर बेफोरजोंबो जोङो दरजाफोरबो बानायनो हायो आरो। ना नोंथां औ बिदिनो जों गोबां बुस्थुफोर बानायनो हायो आरोना नोंथां दंफांजोंनो आं दानि बुंलांनाय बायदि बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर दंफांफोर बा दामि दामि दंफांफोर ओइ जे जों ज बेफोर दामि दामि दंफांफोरनि जेरै लाल चन्दन होननाय मोनसे दंफां दं आर ना नोंथां बे जोङो फुसपा फिल्माव नुदोंमोन आरोना नोंथां। औ बेफोर दंफांफोरनि बिलाइफोरजोंबो जोङो सेन बानायनाय जायो आर ना नोंथां।
नोंथां आं ससे बुंनो हागोन नामा नोंथां।
नोंथाङा दा औ सासे फोरमायगोरदो नोंथां।
जे नोंथां बुंनाय बादिनो बेफोरबायदिनो दंफांजों जों गोबां आगजुफोर दिहुननो हायो बा। आंगुफोर बानायनो हायो आरा दंफां ज नोंथां जेरै जोङो जों न'नि फारसे नायोब्ला जोङो न' बानायनो हायो जों केन्सि खेन्सिफोरजों बानायनो हायो आरो। दर्जा बानायनो हायो जोङो खोरखि बानायनो थाखाय जो फार मा होनो जों खोरखि बानायनो हायो आरो आलना हायो जों बिसिना ह चियार बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जोङो दंफांनिफ्राय जोङो बुस्थुफोर बा आगजुफोर जों दिरुननो हायो आरोना नोंथां। जों बेफोरबायदिनो जों सिखा सिखायावबो जोङो सिखा फुंनांगौ जायो दंफां आव जोङो बेफोरबायदिनो जों गोबां हायो आरोना दंफां जायनि थाखाय जोबो गोनां जे जोंनि थाखाय जोबोद खामानि गोनां आरो ना नोंथां जेरै जोङो गोदोनि जुगावबो नुनो मोनोमोन दंफांनि खामानिखौ जोङो जेरै दंफांजों जो खामफ्लाय बानायो। बेफोरबायदिनो गोबां टेबोल बानायो सियार बानायो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो मा होनो आगजुफोर नुनो मोनो आरो दंफांनि औ। जे नोंथांमोननाय बायदिनो गोबां दामि दामि दंफांफोरबो दं जे गोदोनि जुगाव जोङो दंफांफोरखौ जोङो ख खोथियाफोर बानायनाय म जेरै साल दंफां जों बेफोरबायदि दंफां जेरै गोरा गोरा दंफांफोरखौ जोङो गोदोनि जुगाव जेरै ल बेबायदिनो सिगुन बेफोरबायदिखौ जों गोदोनि जुगाव जोङो न' बानायोब्ला जोङो दं मा होनो खुन्थाफोर बानायनायखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो आथिखालनि जुगाव जे जे न' लुनाय जे गिदिर गिदिर गिदिर न' लुनाय बिसोरै बिल्डिं होन मा होन जों बिदि लुनायावबो जोङो खरमाफोर बाहायनाय जे बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना जे गोबां बिगाङाव जोङो फपथा बााथामफोरखौ जों बाहायनाय खौ जोङो गोबां बिबाङाव जोङो आथिखालनि जुगाव नुनो मोनो जों बेफोर गैयाब्ला न' जेरै न' गिदिर गिदिरफोरखौ जों लुनायखौ जोङो हानाय नङा होनोना दंफां गैयाब्लाबो आथिखालनि जुगाव दं दंफांनि खामानियाबो दंफाङोबो जोबोद खामानि होयो जोंनि बे आथिखालनि जुगाव जे जोंनि बे मावलांनाय खामानिफ्रावहाय जे गोबां बेफोरबायदिनो दंफाङा खामानि होयो आरो दा आरो जोङो साननानै जोङो साननानै नायोब्लाथ' जों गोदोनि जुगाव जों बेफोरबायदिनो नांगोल होन ज जंगाल होनजों गोबां बेफोरबायदि नुोमोन आरो नोंथां अ बेफोरबायदिनो गोबां बेबायदिनो सियार मा होनो सफा बानायनायफ्रावबो ज आथिखाल आथिखालनिगाव सफा बानायनायफोरावबो गोबां प्रिमियाम प्रिमियाम दं दंफांफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो मा होनो जोङो दामि दामि दंफां थ' बिदिनो टेबोल डिजाइनिं टेबोल बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो ए बिफोरबायदिनो जों गोदोथ' फुरा दंफांफोरखौबो जोङो दंफांखौनो जोङो बाथाम थबथा बरननानै जोङो गोदोनि जुगाव बेफोरबायदिनो ओ इन्जुरखौबो जोङो बाथाम थक्टानिनो जोङो नुनो मोनोमोनोंथां
औ नोंथां औ
औ दा नोंथाङा ओ ससे फोरमानना होफिननो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथाङा होमबा एसे फोरमायना होदो नोंथां औ
औ जे जोङो दानि जुगाव नुयोदि जिरायग्रानिफ्राय लानानै जोङो दंफांनि आगजुफोरखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां औ जोङो जे जोंनि जों जे जानाय आदार आदारखौबो जोङोहाय दंफां नि दंफाङाव दोन दंफाङाव दंफांनि जे टेबोल बेफोरावहाय दोननानै जानायखौ जोङो नुनो मोना आरोना नोंथां औ बिदिनो गोबां नुनो मोनो आरोना जोङो बिदिनो थुलफोर दहाय नोंथां बुंलायनाय बिदिनो थुलफोर बा खामफ्लायफोरबा बिदिनो ओ जिफोर दोननो थाखाय बिदिनो फालेंफोर बा बेफोरबायदिखौ जों गोबां नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
औ
औ जे जोङो बिदिनो ओ जोङो जोंनो उन्दुनो थाखाय जे बिसना बेफोरावबो जोङो
औ औ औ जेरै जोङो नोंथां जेरै जोङो थातफोरखौबो जोङो नुनो मोनो सि जि दाग्रा दाद थाथ एबा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंङो नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो जोङो गद्रेज बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनो आरोना गोबां दंफांनि दंफांनि खामानिफोरखौ जों नुनो मोनो दंफांनि दंफांनिफ्राय जों दिरुननाय आगजुफोरखौ जों बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमाव जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां सान्ख्रहायि बेफोरबायदिनो गोबां आगजुफोर दं दंफांनि ओ बेफोरबायदिनो जोङो दंफांनि जोङो थोरसिबो नुयो आजिखालिनि जुगाव थुरसिबो बानायनो हायो आरो जोङो गिलासबो बानायनो हायो गोबां बेफोरबायदिनो आगजुफोर दं आरोना नोंथां ओ नोंथां जोंना दायो समाबोथ' जाना फैबाय नोंथांजों दसे सम रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथां नोंथांनिसिम आङो गोजोननायखौ रोजा रोजा हामलायहरनाय थाबाय एसेनोसै